हेलौ खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दं ना?
औ।
औ होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावहाय खोथा सावरायनो हागोन ना?
हागोन
औ होमबा जोंना तपिक जोंना टपिकआ होनबा माने ओ बर'फोरनि माने बैसागुनि सायावहाय गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्राय दासिम जोंहा माबायदि सोलायबोदों बेनि सायावहाय आरोना एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
बैसागुआथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ नङा बियो मोनसे बर'फोरनि गोदोनि फ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो बैसागु जोङो मोननै रोखोमै फालिनाय जायो।
औ औ।
मोनसे मोसौ बेैस बैसागु आरो मोनसेया जाहैबाय मानसि बैसागु मो मोसौ बैसागुआ जाहैबाय जोङो।
माबा गोखा गोखै दिनखालि मोसौ मैसोफोरखौ फैनानै लाव फान्थावजों गानहोनानै माबानाय साजायनाय आरो मोनसेया जाहैबाय मानसिफोरनि बैसागु
औ औ औ।
खोनानो मोनदों नोंथां।
खोनादों खोनादों नोंथां।
खोनादोंना औ ओमफ्राय
जोंनि ओजोंहायथ' दासिमबो बैसागुखौ बिदिनो गाजा गोमजा मोजाङैनो फालिगासिनो गोदो जेरै फालिदोंमोन बेबायदिनो खिन्थु मोसौ ओ बैसाग ओ मोसौ बैसागुखौहाय फालिनायखौहाय एसे खम नुनो थांबाय जोंनि ओजोंहाय गैला आरो ओ गोदोनि बायदि मोसौ मैसोफ्राबो गैला नालाय एसे खम जाबाय बिदि फोरबोआ दा नोंथांमोननिजोंहाय बे बे मोसौ बैसागु फोरबोआ दङना गैला सोलियोना सोलिया दा?
औ नोंथां जोंथिंबो बै मोसौ बैसागुआ सोलियो। सोलिनोयाव एसे खम जानो हमबाय आरोोना होमबाबो माने जि जि जायहा न'खराव मोसौ मैसो दङ बिसोरा फालिसै आरोना। औ
औ। ओरैनो ओमफ्राय बैसागुआवहाय उम मा होनोमोनलाय ओ ट्रेदिसनेल द ड्रेस गाननानै दे आर'नाइ दख'ना जोमग्रा जोमनानै सेंग्रा सिख्ला बेओ बायदि सिना रोखोमनि दामग्रा देग्रा लानानै रंजानाय मोसानाय बेफोरबायदिया नोंथांमोननि गामियाव सोलियोना?
औ नोंथां जोंथिं बिदिनो ओ सलियो ओ जेरैहाय जोंहा गोदोनियाव गोदोनिफ्राय दासिमाव जोंहा बेफोरबायदि सोलियो आरोना गोदोनि समावबो जोंहा बिदिनो ओ मोजाङै बिदिनो ट्रेडिसनेल दड्रेस ओ गाननानै ओ गामसा फथा आर'नाइ बिदिनो दख'ना गोमो दख'ना बेफोरबायदि गाननानै माने मोसानाया ओ जोंथिं दाबो सोलियो आरोना। औ।
नुनो मोनदों ओ बोथोरजों सोलायनाय लोगोसे बैसागु फालिनायाबो गोदान गोदान सोलायबोगासिनो दङ' नङा होमबा। गोदोनि बायदि जिरखम गाजा गोमजा रंजायोमोन मोसा जायोमोन दा दामग्रा देग्राफोराबो खम जानो थांबाय मोसानाय रंजानायफ्राबो एसे खम जानो थांगासिनो दं नङा होमबा? दा नोंथांमोनिथिङै बे बैसागु फालिनायाव माइब्रानि जौ बा माथानि जौ बेफोरबायदि संनाय फुरा सोलियोना सोलिया नोंथांमोननिजोंलाय?
जोंनिथिं सलियो नोंथां बेफोरो माने ओ सलियो आरोना बे जिहेथतु बोसोराव खनसेल' नालाय ओ बेफोरखौ माने जोङो बानायो आरोना सलियो आरो लोङो बर'फोरनियाव माने बेफोरबायदि ओ माइब्रानि जौ जुमाय आरो माथानि जुमाइ गैयाब्ला माने ओ बैसागु आव मोजां जाया आरोना माने बेफोरबायदिया थाखायो। औ जोंथिंबो बेनिखायनो दङ' आरो ना। जोंथिंबो मोननो हायो बेफोरबायदिखौ माने
ओमफ्राय जोंनि ओरैजोंहाय थ' जेनेबा बैसागुआवहाय अम ओ गोखा गोखै जानायजों लोगोसे फिथा सिथावबो जायो उम ओ ओमफ्राय बायदि रोखोम रोखोमनि ओ माबा खालामो आरो आयजन खालामो दा ओ नोंथांमोननि थिंजायहाय गोखा गोखैजों लोगोसे फिथा सिथ सिथाव बिदिफोरखौबो जायो नामा?
औ औ जायो नोंथां ओ जोंहा गोखा गोखैखौ माने गोबां नागिरनानै दि दोनखायो आरो ना। नागिरो बिदिनो फुंनिफ्रायनो नागिरनानै हाग्रा बंग्रासो नागिरनानै माने सोरबा सोरबा मोनायाव जायो आरो सोरबा सोरबा सानावबो बेलासि समावहाय जायो आरोना। बिदिनो जों गोगा गै फोरखौ माने अमा बेदर फुथुम जायो जोङो अमा बेदर दाउ बेदर जायो होफानानै माने। औ बिदिनो रोखोम होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दङ ओ जिहेथु जोंहा बेफोरबायादि गोगै सम जानाय समावहाय जोङो जाफेरि जाफेरि बुस्थुफोरखौबो जानाय जायो नालाय जेरै होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि दङ बिदिनो जोङो गिबियावनो जोंना आ बुंबावनांगोन खिफि बेन्दों निफाय लानानै खिफि बेन्दिंनिफ्राय लानानै गोबां रोखोमनि बिदिनो थालिर थालिर फस्ला आरो गोबां ओ दङ बिदिनो जेरै होनोब्ला जोङो लाफा सायख' आरो गोखा गोखै नालाय बिदिनो थाइगिर आरो गोबां रोखोमनि दंबावो आरो ना। नामफोरखौ ओं गोसोआव फैयाखै नोंथां जों औ जों जायखिजाया जायो आरोना।
औ जोंनिजोंबो बि जायो बोसोराव खनसेल' जानाय ओरैनोबो गोखा गोखै बेखौथ' नियमाव एकस' एकथा खांनानै जानांगौ होननानै खोनानो मोनदों नाथाय दा बो थोर सोलायनाय लोगोसे एकस' एकथा मैगंखौथ' मोननो थांला नङा
मोन-मोननो थांला औ नंगौ नंथां औ
औ खम जानो थांगासिनो बुस्थुफोरखौ मोननो थांनो नागिरला दानिया। होनबाबो बे ओं थाइजौ ओ औ गोमाबाय नंगौ नोंथां। अब्लाबो नियमखौ फालियो गोखा गोखै जानाय नियमखौ फालियो ओमफाय ओं नोंथांमोननिथिंजाय बे गोदोनि बायदि बे दामग्रा देग्रा ओं खाम, सिफुं, सेरजा बेफोर बेफोरबायदिफोरखौ लानानै रंजानायाव ओं माबाफोर ओं खमिला जालांबाय नामा बा दामग्रा देग्राफोर खाम जथाफ्रा गैया औ जायगा जायगा गैला होननानै
खमि जालांनायखौ जोङो नुदों आरो ना जेरै जों गामिफोरावहाय माने बिदिनो माने खामफोराल' दंसै आरो ना। खाम दङ ओमफ्राय बिदिनो सिफुं, जाबस्रिं औ आरो हारमनियाम दङ आरो माखासे - खौ माने जोङो नुनो मोनला आरो ना जेरै जोंनियाव दायो दङ होननानै बुङोब्ला जोङो माने खाम, जथा, सिफुं, ओं हारमुनियाम, गरखा बेफोरबायदि जाबस्रिं बेफोरबायदिया दङ आरोना माखासेया माने गोमालांबाय जेरै जोङो होनोब्ला जेरै सेरजा, सेरजाखौ जोङो दायो माने बेफोरबायदियाव नुनो मोनो आरो सेरजा गंगोनां आरो गोबां रोखोमनि दंबावो जिहेथु जों बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरो ना औ माने गोमाबोबाय बेफोर
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ जोंहा बैसागुफ्रावथ' माने जोंहा गोबां मोजां औ नोंथाङा दे बुंलाय?
औ औ ओं दे दाथ' जेनेबा बैसागु फोरबोबो खुगा मेथाइ रोजाबनाया खम जालांबाय मरदार्न केसेदनि गानजोंसो मोसायो बा ओ मबाइलनि गान लानानै रंजायो, मोसायो खुगा मेथाइजों मोसानाय बेफोरो नोंथांमोननि गामियाव सोलियोना?
ओ जागोन नोंथां औ। एसे सोलिसाबो नोंथां सोलिनायाथ' सोलियो नाथाय होमबाबो माने बेफोरबायदि बांद्राय सलिनायखौ जोङो नुला आरो ना। माने खुगा मेथाइजों मोसानायफोरखौथ' जोङो जोबोद खम नुबाय। आरो खम जालांबाय मानसिफ्रा माने गोदो गोदायनि मानसिफ्रासो जोबोद मोजाङै मेथाइ, खुगा मेथाइफोरखौ खननानै मोसानो, मोसानो रोङोमोन नालाय नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो जिहेथु जोंहा दानि बे बेवहाय बक्स लायै लायैसो मोसानायखौ जोङो नुयो। बक्स लानाय बिदिनो साउन्ड बक्स फिसा फिसा एबा औ आरो ओ मबाइल दामनानै मोसानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दानि बेलायावहाय औ माने मा होनगोन बिदिखौ माने दााबायदियाव माने दाबायदिनि नि सुबुंफ्रा माने बारा सोलायबाय आरोना औ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ
नोंथांमोननिथिंबालाय बैसागुखौ सानबैसे आजिखालि माने सानबैसे फालिनाय जायो आरोना गोदो मानै गोबां सान फालियोमोन नालाय दायो मा बेसेबां गोबाव फालियो।
औ औ नोंथां ओ जोंनि बिथिंजायबो बैसागुखौहाय फालियो सानबा सयदिनखौ फालियो नोंथां जोंनिथिं दासिम बैसागुखौहाय गोदोनि दिनावथ' एसे बांसिन फालियोमोन होननानै खोनानो मोनदों आबै आबौमोननि दिनाव नाथाय बोथोरजों सोलायनाय लोगो लोगो समनि आंखालाव दा जोंनियावहायबो एसे खम जानो थांबाय आरो गोदोनि बायदि गोबाव रंजानाय मोसानाय बेफोरबायदि खम जालांबाय मानो होनबा बोथोरजों नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां ओंखायनो दा आगोलनि बायदि गो गोबाव रंजाला सानबा सैदिन बिदि
गोदोनि समाव माने बारा बुजिनाय गैयामोन नालाय बारा फरायनाय लिरनाय मानसि बेफोर गैयामोन नालाय माने माने जानाय लोंनायफोरजों जानाय लोंनायफोरजों गोसो ओ गोसो गो‌जोनो थाबाय थानो लुगैयोमोन आरोना गोदोनि सुबुंफोरा माने बारा जिस'आ फरायनाय लिरनाय गैया नालाय माने बिदिनो आरो थारमाने गोबां सोलायबोबाय जिहेथु जोंहा रांखौ रांखावरिनिबो गोनांथि जाबाय दानि बेलायावहाय गोदोनि समावहाय माने एसे एनै रांखावरिजोंनो जोङो गोबां सोलिनो हायोमोन आरोना बेनि औ बिनि थाखायनो माने सुबुं अनजिमाफ्रा बिदिनो साननाय हनाय उजिनायजों एबा साननाय हनाय मोन फिनायजों माने खम खम रंजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनग्रा जाबाय आरो ना
औ फैयै फैयै जोंना समाबो जोबनो थांबाय नोंथां‌ लाखिथ'नो हासिगोन नङा होनबा औ।